खोनादोंना औ खोनादोंना नोंथां? औ दा नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'यो ना?
औ आङो दा ओरैनो दं नोंथां
औ औ औ आङो नों थांजोंहाय दसे सम बे जोंनि आबाद मावनायनि बागैहाय सावरायलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नंगौना बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आङो बे आयदानि सायाव बिराद ओ सावरायनो गोसो नोंथां। बिदिब्ला सावरायनो हागोन जों।
दा बे आबाद मावनायफ्रा जोंना मा मा रोखोमनि आबाद मावो? बा बेफोरखौ माबोरै मावो? बेखौ एसे सावरायलायदिनि बिदिब्ला नोंथां औ नोंथाङानो एसे जागायग्रोना होदो बि दिब्ला नोंथां
जायो नोंथां आंनो जावराय सावरायनायखौ जागायसै होमबा ना?
औ औ
औ ओ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथि खायो नङा होमबा नोंथां? जोङो थांनानै थानो थाखाय मान सिआ गोबां रोखोमनि मैगं मैला आरो फिफां लाइफांफोरखौ गायनानै ओ जिउ राहा बानायनाय बा रां खामायनो थाखाय फाननाय ओ बेफोर खौ मावनानै जोङो गोबां रोखोमनि ओ मा होनो मुलाम्फा मोनो। जेरै मैगं गायनानै जोङो बेखौ फाननानै रां मोनो, आरो बिनिफ्राय जोङो ओख्रिबो मोनजायो। दा बेबायदियै बे आबाद मावनाया मुलाम्फा गोनां आरो। दा आबादखौ जोङो मावोब्ला मा मा रोखोमै मावो आ ओ मा मा आबादखौ जोङो जोंनि आसामाव मावो आङो बेखौ एसे फोरमायना होनोसै नङा होमबा।
औ नोंथां नंगौ।
ओ नोंथाङाबो आसामावनो थाग्राखा हिसाबै ओ मोनथिखागौ जानो हागौ जे जोंनि आसामाव मा मा मैगं फोरा गाहायै गायजायो बा जोंनि आबादारिफ्रा आबाद खौ मावो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंनिया आसामावहाय गाहायै जानाय आ बादफ्रानो जाबाय माइ आरो बिदिनो फाथो, जुंखाम, ओमफ्राय बेसर आबाद, दालि आबाद, ओमफ्राय नैबे सबाय, ओमफ्राय थालिर बागानबो बानायो ओमफ्राय लेबु बेफोरो जोंनाव जानाय आबाद आरो आसामावहाय, औ। दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावहाय जोंङो आबाद मावनायखौ बांसिन माने बोजबनानै लादोंबाबो बिदिनो बोसोराव खनफा गाहामल' माखासे मैगंफोर बा आबादफोरखौ मावनो रोंगौमोन आरो।
औ
जोङो दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो माइ बोथोर माइखौहाय आबाद मावो।
औ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादफोरखौ जोंङो आसामाव मावनाय नुयो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि दिनावहाय आबाद होनना बुङोब्ला फ्राय मानसिफोरा आबादखौ गावनि बे न'आव थानाय बारि बागानाव ओंख्रि जानो थाखाय इसे इसे गायनानै लायोमोन आरो बिसोरो फाननो थाखाय बां द्राय मावबांनायखौ जों नुवामोन। मानोना गोदोनि दिनावहाय मा आबाद मावनानै जे मोननाय फिथाइ सामथाइखौ फाननो थाखाय बिदिनो हाथाय बाजारफ्रा गैयामोन नालाय दा बेफोरखौ फाननानै रां खामायनो हायैनि थाखायनो मानसिफ्रा बांद्राय आबाद मावनानै फाननो मानो मावामोन आरो आबादखौ मावोमोन नाथाय गावसोरनि न'आव सावरि जानो बा न' खाथिनि मानसिफोरजों ओंखाम ओंख्रि जानो थाखाय माखासे मैगंफोरखौ सोलायलायनो
औ औ
गोदो आबादखौनो मावनाय जायोमोन आरो। नाथाय दानि जुगाव बिदि नंलिया जोंङो दानि जुगाव गोबां रोखोमनि आबादखौ बोथोर नायै बोथोर सम नायै सम ओ गायनायखौ नुनोसै जोंनि आबादारिफोरखौ ओ गमामै बुंनो थांङोब्ला नोंगौ सोलायनायजों लोगोसे मानि सम सोलायनायजों लोगोसे आरो आथिखालावहाय आबाद मावनायनि खान्थि आरो आबाद मावनायनि माखासे आदब खायदाफ्रा एसेबाबो सोलायबोबाय जेरै जोंङो नुयोमोन गोदोनि दिनावहाय माइखौल' मानसिफ्रा जानो थाखाय गाहायै गामिफ्रावहाय बा दुब्लिफोराव मोजां गायनानै लायोमोन आरो गावनि न'आव जानो आनथा- बिनिफ्राय आग्लायोब्ला बे आग्लायनायखौ एफा एनै खाथि खाला थानाय बाजारफ्राव फानहैनानै बे फैसा मोननायजों माखासे नांगौ जानाय मैगं थाइगंफोरखौ बायनानै जायोमोन बा न'आव नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादखौ मानसिफ्रा बायनानै लायोमोन जेरै गाननाय जोमनाय न'खौ फोसाबनाय बिदिनो माबा मोनसे गोनां बुस्थु दंङब्ला बेखौ आबादखौ फाननानै बायनानै लायनो हायोमोन।
औ।
सममा सोलायनायजों लोगोसे सोलायबोबाय जेरै गोदोनि दिनाव जोंङो बिदिनो मोसौजों हालेवलायनानैसो बिदिनो आबादफोरखौ मावनाय नुयोमोन। नाथाय दानि जुगावहाय मोसौ जोंबो मावो खिन्थु दानि गोदान जुग बे गोदान जुगनि माखासे आगजु फोर मेसिनफोर बेखौ बाहायनानैसो हालेवसै आरो जेरै पावार टिलारखौ जोंङो बुंनो हायो मोनसे आरोबाव जोंङो बुंनो हायो ट्रेक्टर ट्रेक्टर आरो पावार टिलार बेस बिसोरो मा मोसौनि रुजुनायावहाय गोबां खम समनि गेजेरावनो बिराद बुरजा बुरजा हाखौहाय हालेवनो हायो आरो।
औ औ।
दा मानसिफ्रा खम समनि गेजेराव बुरजा आबाद मोननानै फाननो हानानै रां खामायनायखौसो नागिरो नालाय ओंखायनो दा मोसौनि सोलाय मानसिफोरा बिदिनो पावार टिलार ट्रेक्टर बाहायनानै गोबां हालेवनानै खम समनि गेजेरावनो बिराद बुरजा बुरजा आबादफोरखौ गायनानै लानो हासै आरो दा बेबायदिखौ जोंङो समनि गेजेराव सोलायबोनायखौ नुबाय नंङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
आबाद मावनायनि खान्थि होनोब्ला जोंना गोजां बोथोराव आलदा रोखोम खिनि आबाद मावो मेसें बोथोराव बेनिफ्रायनो जोंना दैज्लां बोथोर जालायबाय जायखौ जों गो गोलोम बोथोरबो होनना बुंङो बेवहाय गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि आबाद मावो माने बोथोर नायै बोथोर खाबजानाय माखासे आबाद बेफोरखौ जोंङो मावनानै लायो जेरै गोजां बोथोराव जोंना लाइ लाफा बिदिनो बेसर दालि गरसि ओमफ्राय बिदिनो मथर बिदिनो ओरै माखासे बिनफोर थाबाय ओमफ्राय सबाय बिमा बिदि आबादफोरखौ जों ओरैनो मावनानै लायो आरो। दा दैज्लांवबो माखासे आबादफोरा जायो जेरै माइयाथ' जोंना गुदि जाखाबाय आरोबाव बेनि अनगायैबो भिन्दि मैथा फाथो बेफोर आबादखौ जोंङो जानो थाखाय रायनानै लायो आरो नंङा होमबा नोंथां। औ बेफोरनो। दा नोंथांङाबो आबाद मावनायनि सायावहाय एसे फोरमायनो हागोन नामा? औ दे नोंथां जेब्ला फोरमायना होनोसै।
जागोन। दा जोंना आबाद मावनायाथ' गोबां रोखोमनि आबाद दंङो जेरै नोंथांङा खिन्थालांजोबखाबाय ओ जुनियाहै जोंना ओरै गोजां बोथोराव गोजां बोथोरनि आबाद बा गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरनि आबाद बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि आबादफोरखौ जोंङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो। दा जोंना गोजां गोलोम बोथोरावहाय बांसिन ओरै माइनि आबादफोरखौनो जोंङो मावनाय नुनो मोनो आरो बयबो माइ गायनायखौथ' मिन्थिजोबखायो बेखौ माबोरै बोरै माबोरै गायो बा दानि जुगाव माबायावहाय जेनाखि दैज्लांङाव माइ गायो होननानै बयबो मिथिजोबखायो आरो जोंना मेसें बोथोराव दंङो जेरै कफि खना लाइ आरो बानलुफोर बेफोरबायदि गोबां रोखोम रोखोमनि आबादफोरखौ जोंङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनाथ' मोनसेया आरोबाव आबाद दंबावो जेनाखि गय गयनि फिफां बेथ' बिराद मोनसे मोजां आबाद जेनाखि बेखौ खेबसे गायबाथाय बेयो बोसोर बोसोर जोंनो रां आरजिनो खाबु होबाय फिथाय थाययो आरो जेनाखि जोंङो बोसोरसेयावनो खेबसे बिनि फि फिथाइखौ खानो हायो आरो खानानै जोंङो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो दा आबादखौ जोंङो मानि थाखाय मावो होनब्ला जों बांसिनानोथ' जोंनि न'खरखौ सामलायनो बा रां खामायनो थाखायसो मावखायो नालाय थ' थिग बेबायदिनो गया बिराद मोजां आबाद आरोखि जे रां खामायनायनि बेलायावहाय आरो बेयावहाय बांद्राय जे फैसाबो गारनाङा बे आबाद मावनायावहाय जे बेखौ खेबसे गायबाथाय बे बोसोर बोसोर थाबाय थासिगोन आरो
नंगौ नोंथां
खाबाय थानांगौ जायो आरो समायथे समायथ नोंङो बोसोरसेयाव खेबनैसो जे हाग्राखौ ल' एसे एवस्रांनानैल' होनांगौ आरो होनबाथाय बियो जु जुगे जुगे आराम थाबाय थागोन आरो थिग बेबायदिनो जोंहा दंबावो आरोबाव मेसें बोथोरावहाय जोंना आलुनि आबादखौबो जों बिराद मावो जिहेथु जोंना आलुआबो मोनसे बिराद मोजां मोजां ओंख्रि जेनाखि बे आलुनि ओंख्रिया गासैजोंबो मिलायफ्लेजोबनाय जेरैहाय जोंना बेदरफोरावबो होफायोबा थाव जायो आलुखौ होफाबा आरो नथुर फोरजों बा नाफोरजों बेफोरजों संबाबो बिराद गोथाव जायो आरो दा बेनि थाखायनो सोरबा सोरबा फानहराब्लाबो गावनि न'आव एसे जानो थाखायब्लाबो आलु बिफांखौ गायथारो आरो बे आलुआनो ओंख्रियावहाय मेेन होननानै बुंनांगोन आलु हाबाथाय एखेबारे मैगं दंखानाय बायदि मोनलायलायो आरो फुंनि समफोरावबो दसेनो हाथाइमफोरा हास्लाबाबा एखेबारे आलु बाथोन खालामबथाय दुइ मिनिट बा थिन मिनिटजोंनो बे ओंखाम जानो थाखाय रेडि जालायो आरो बेनि थाखायनो आल आबादखौ बयबो मानसिफ्रानो अनसायो आरो
नंगौ
औ नोंथां आरोबाव जोंना गोबां रोखोमनि आबाद दंबावो जोङो बुंनानैथ' फोजोबनो हाला जोंना टमेट' आरो सबाय बिमा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि आबाद आबादफोरखौ जोङो बांसिन गायो
नंगौ
औ नोंथां दा नोंथाङा बुंदों जे दालि आबादखौबो गायो बे दालिनि आबादखौ माबोरैहाय गायो नोंथां आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
औ
दालि आबाद गायनायाथ' गोरलैयो आरोना माने बिनि आदबा दालि आबाद गायनोब्ला जोङो फार्स्टआवहाय हाखौ हालेवनानै लानांगौ ट्रेक दरबा नांगोलजों दालि आबाद गायनो थाखाय जोंना बे माइखौ गायनो जेरै हालेवो बेबायदि एफाराब हालेवबाय थानाङा आरो दालि आबादखौ जों मेसेङाव गायफायो नालाय माइ हाखांनाय लोगो लोगो दुब्लिया खालि जायोब्ला बावहाय जोङो खननै हालेवनानै लायो खनसे हालेवनायावहाय हाग्राखौ जोङो होथैबाय ओमफ्राय खेबसे हालेवबावोब्ला दालि गायनो थाखाय मोजां जाबाय आरो दा बिदि हालएवनानै बावहाय मोजां मोजां जोलैनि दालिखौ बेगरखौ जों बायनानै लायो ओमफ्राय बेखौ जोङो बावहाय फोनाय जायो आरो फोनाय लोगो लोगो मा जायो दालिया बिदिनो एसे सम थांनायनि जेरै मास मास मोननै गाहाम नांगौ दालिया रज'नो बिदि मास मोनसेसोयावहाय खिलियो आरो सोलिनानै बिदिनो मास मोननैसो थाङोब्ला बिफाङा एसे जौलायलायसै आरो जौनानै बिदिनो थाङै थाङै थांनानै बियो खमावबो थाम दानसो नांगौ होमब्लासो बिबार बारो ज मास मोनथाम बिदिनो थाङोब्ला बियो मास मोनब्रैसिमावहाय फिथाइया औ औ बिदिनो रेडि जानानै मारााथारा होननानै जानो हाबाय आरो फाननोबो हाबाय औ बिदिनो नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय औ बिदिब्ला दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथ'लायनाय जाबाय नोंथां
दे नोंथां बिदिबालाय गोजोनथोंसै औ औ नंगौ